खोनादों नोंथाङा? हेलौ नोंथां। औ नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा?
हेलौ
औ नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा? नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना? औ नोंथां नोंथां नोंथाङा आनो दसे सम होनो हागोन नामा? नोंथाङा फ्रि दङ आं नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो फैदोंमोन
औ हागोन। फैदोंमोन आङो नोंनि सावरायनो लानाय
आं औ दा आं नोंथांनिसिम मबाइल फननि बारैसो फंनैसो मिथिनो लुुबैदोंमोन नोंथांनिफ्राय माने नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा? फंनैसो खोथा।
औ नोंथाङा जोबोद मोजां आयदानि सायावनो सावरायना लादों। मानो होनोब्ला जोङो मबेलनि सायावहाय सावरायनो ओ मबेलनि एबा जामबुं जों बर'आव जामबुं होनो ओ बे जामबुंनि सायाव सावरायनांगौ आंथ गोबां दङ जोंहा मानोना जामबुङा जाहैबाय। ओ गोदान मुगायावहाय बिगियानारि आदबजों दिहुनजानाय मोनसे आगजु जायनि गेजे जायनि गेजेरजों जोङो गासै मुलुगखौनो बा बुहुमखौनो गंसे न'खर बायदि खालामनानै लानो हादों जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो गोबां दाब दाब जायगायाव थानायखौ
दाब दाब जायगायाव थानायखौ गासैबो जाथाय बा खौरांफोरखौ
जों गोख्रैयैनो
जों गोखैयैनो मोननो हायो नुनो हायो।
थिनो हायो बबेबा दाबसे गोजान जायगायाव माबा मोनसे जायोब्लाबो जोङो
लाबो जोङो मबाइलजों
गोख्रैनो जायखौ जोङो गोख्रै मिथिनो आरो आगजु महरै जोंङो मबेल
लायो औ
जोङो मबेलखौ बा जामबुंखौहाय मोजां आरो गाज्रि
औ
राननानै सावरायनो हायो आरोना मानो होनोब्ला? जोङो
होनोब्ला जोङो दिनैनि मुगायावहाय जामबुंनि बाहायनाया माखासे सुबुंफोरखौबो गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो दं औ नंगौ नोंथां ओ ओरैनोथ' आङो मोजांनि सायाव जानबुं बाहायनायनि मोजांनि सायाव सावरायनो औ
ओ जानबुंङाथ' जोंना जोबोद मोजां दिनै जानबुंनि थाखायनो जोङो बुहुमावहाय थाङा जेरावबो थाङालासिनो जोङो न'आव थानानैब्लाबो बबेबा मोनसे जायगायाव बेराय
जागायाव बेरायहैनो हादों। ज गावनि गोसोखौ बै जायगासिम दि दैथायहरनो हादों औ नंगौ जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो गोबां समायना समायना जायगाफोरखौ गुबुननि दिन्थिनायजों बै जायगासिम जोङो गावनि गोसोनि गोजोननायखौ लाहैनो हादों आरोना। औ नंगौ। जोङो बुहुमाव मा दं मा गैया बेखौबो मिथिनो मोनदों मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो सोलोंथायारि बिथिङावबो गोबां दावगानो हादों आरो ना ज मबाइलनि गेजेरजों जोङो गियान मोनदों।
ओ फरायनांगौ आयदा बे
औ औ नंगौ औ
मोजांनि थाखायसो जोङो बिगियान
औ औ नंगौ नोंथां
ओ मबाइल बाहायनायनि
औ नंगौ नंखाय गाज्रि ओ औ नंगौ नोंथां सुबुं माहारिया मोजां
बिदिनो गेम गेलेदों नै उन्दै उन्दै गथ'फोरा गेम गेलेनायनि गेजेरजों बे मबाइलाव गेम गेलेनायनि गेजेरजों गाव गावनि जिउखौबो खहा खालामनानै लानो गोनां जादों गावनि फरायनाय बा इयुन जिउ दानाय लामाखौबो ओ खहा खालामनानै लादों।
ओ खहा खालामनानै लादों। औ नंगौ औ नंगौ नोंथां औ नंगौ
बायदि गाज्रि गोहोमफ्रा जोंनि माहारिनि गेजेराव गोलैदों आरो ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो बे फननि सायावहाय बा जोंनि जानबुंनि सायावहाय मोननैसो बुंफोरथि आंनो फोरमायगोन नामा? जेखौ आङो बुंदोंमोन बेनिफ्राय आरो बांसिन नोंथाङा साबसिनै फोरमायबावनो हागोन नामा?
फोरमायजागोन र' आं मा एनसारबावनो माने नोंथाङानो एफा मोजाङै गुवारै फोरमायलांबाय थेवब्लाबो आं आंनाव थानाय बायदि फंनैसो फोरमायलांनोसै आरो नों थांनिसिम जेरै दा नों माने नोंथाङानो औ। नोंथाङानो बुंखाबाय जे बाहायनाय माने बाहायनायाव मोननै रोखोमनि जेरै मोजां आरो गाज्रि खामानियाव बाहायनाय। दा बेनो आरो नों जुदि मोजां खामानियाव बाहायोबा मे मबाइल फन बा जानबुंङानो नोंथांनि लाइ लाइफखौ नोंसांनि सा नायहरनायबा नोंथांनि साकनि साक्सेसनि माने कारन जागोन नोंथांखौ जौगाहोनो हागोन आरो बे मबाइलानो। इफ नोंथाङा बे फन जानबुं बेखौनो गाज्रि हाबायाव बाहायोबा। बे जानबुंङानो नोंथांनि फुरा लाइफखौनो गेलेनानै गारजोबगोन माने ओरैनो वेस्ट खालामना होगोन। बेनो आरो जानबुंआव जोङो बे फनाव जों रोङै माखासे बिराद दंना माखासे बा जों रायजलायनायनिफ्राय बागै रायलायनायनिफ्राय बागैबाबो माबा मोनसे मावनायनि बागैबाबो जोङो बे फनावनो माखासे बिराद सोलोंनो हायो मोननो हायो आरो। फारसेनिफ्राय जोङो गेलेनाय होन मााबा मोनसे मोनसे मावनाय होन बेफोरनि गासिबनिबो बागै जों फनावनो गासि खौबो सोलोंनो हायो नायनो हायो आरो। दा नोंथाङा जेरै बुंदों गोजान जायगा हान्थिनायाव गोजान जायगा बा बहाबा दाबसे जायगायाव माबा मोनसे जाथाय जानायखौबो जोङो गुसुं समनि गेजेरजोंनो नुयो औ नोंगौ जों दाबसे जायगायाव बिदि जाथाय जाबाबो जों न'आव थानानैनो नुहुरो। गोदोनि दिनावथ' बेफोर गैयामोन जा थाइमाव माने सिगांनि समाव जानबुं दंबाबो बेफोरबायदि माने इन्टारनेट गैयामोन जायनि जाहोनाव बिदि नुनो थाङामोन आरो। दायोथ' जानबुं दं बयनिबो आखायाव एनड्रयड फननो स्मार्ट फन बेफोर दंजोबो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो अबेबा दाबसे जायगा गोजान जोंनि थानाय जायगानिफ्राय गोजान जायगाबाबो माबा मोनसे जाथाय जादों बा माबा मोनसे एसे खोनानो मोनदों बा मिथिनो मोनदों बेफोरखौ जोङो डाइरेक्ट जायगानिफ्रायनो नुहुरजोबो बिदि आरो जाइगायावनो थायो जाइगायावनो थानानै जोङो मोनहरजोबो बा जोंनाव माबा मोनसे जाथाय जादोंबाबो जों मोनसे जाथाय जादों औ बाबु जों जानबुंनि गेजेरजोंनो बै दाबसे जायगासिम फोसावहरनो हायो एबा दिनथि हरनो हदनो हायो।
दा दा जोंनियाव माबा मोनसे जाथाय जाबायानो दे जोङो हर हरखाबैथ' बै दाबसे जायगायाव फोरमायहरनो बा खिन्थाहरनो हानाय नङामोन दा जानबुंनि गेजेरजों जोङो बेखौ गुसुं समनि गेजेरजोंनो जों बेफोरखौ गुबुन दाबसे जायगासिम माने माबा हरनो हायो आरो दैथायहरनो हायो जों माबा मोनसे खौरां होनोब्लाबो गोदोनि दिनावहायो बेफोरबायदि बि जानबुं गैयैनि जाहोनाव सम लायोमोन दानि दिनावथ' जानबुंनि गेजेरजोंनो सम नाङा मानो होनबा सम गुसुं समनि गेजेरावनो जों जानबुंनि गेजेरजोंनो गासिबो रादाब गासिबो माने गासिखौबो जोङो गुसुं समनि गेजेरजोंनो फोरमायहरनो हायो। दा मोनसे खबर हरनां अबावबाबा माबा मोनसे ब हरनांगौबाबो जों जानबुंनि गेजेरजोंनो गासिबखौबो बाहायो।
औ जोङो जामबुंनि गेजेरजोंनो सुबुंनि जिउखौ फोथांनानै लाखिदों नङा होमबा? मानो होनोब्ला जोङो सोरबा जुदि इमारजेन्सि बा हरखाबै माबा मोनसे जाथाय जायोब्लाबो जोङो बै जायगासिम बा जोंनि फाहामसा लांनो थाखाय बेखौहाय जोङो गोदोनि समब्लाथ जोङो बेखौहाय थांनानै खोन्थाहैनाय बेबायदिसो जागौमोन आरो आथिखालाव जोङो जानबुंनि जोहै जोङो माबा मोनसे जाथाय जायोब्लाबो लोगो भिडिय खालामनायनि गेजेरजों बा बयनोबो खोन्थाहरनो हानाय जाबाय।
नि गेजेरावनो आरो औ गुसुं समनि गेजेरावनो आरो बेफोर खामानिया
औ
बेनो आरो जामबुंआबो बाहायनो रोङोबा नों मोजां खामानियाव बाहायोबा नोंखौ जानबुंआनो जौगाहोगोन नों गाज्रि खामानियाव बाहायोबा बे जामबुंङानो नोंखौ नोंनि लाइफखौ बरबाद खालामना होगोन आरो जानबुंजों बेनिखायनो नों जानबुंखौ बाहाय खिन्थु नों जानबुंजों बाहायजानाङा आरो बेनो
औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों
गासिबो जिरादानो बिदिनो थिग माने मोजां गाज्रि थाखायोना सबावबो नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो
औ नंगौ नोंथां
औ
ओ बांसिन जोंनि लाइमोनफोरानो गाज्रि थास गाज्रिनि ओ थासारिखौबो बांसिन लाइ जोंनि लाइमोनफोरानो बाहायो आरो
बाहायो आरो औ नंगौ नोंथां मोनोना बिसोरो गासिबो मबेलफोरखौहाय गावनि नांगौथियावनो बांसिन बाहाय नांगोन आरो औ नंगौ
भिदिअ नायलाबाय नाय बेफोरजोंनो जोङो गावनि समखौबो खहा खालामनायजों लोगोसे बरबाद जालाङो आरो
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आं नोंथांनि बिदि नोंथांनिफ्राय बिदि फोरमायनाय मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय जोबोद मोजाङैनो फोरमायलांबाय नोंथाङा आंनि सिगाङाव जानबुंनि बागै आंथ इसिबां माने मिथियाबोमोन माने। नोंथाङा आंनो दसे सम होब बाय नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय। औ आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथांजों बेबायदि खोथाखौ सावरायनो मोननानै औ जोंना नोंथां समाबो जाबायमोन बिब्दिब्ला बे टपिकखौ बेयावनो फोजोबथनोसै नामा
जागोन नोंथां
औ
दे बिदिब्ला नोंथां।